औ हेलौ
औ हेलौ नोंथां खोनादोंना? गोजोन
औ नोंथांनिसिम गोदो सानजौफुनि गाहामलायनाय बावहरबाय नोंथां।
औ दा आं नोंथांजों जेनबा
औ नंगौ नोंथाङा आङो सम सम आरो बोथोरखौ नायनानै बेरायबाय थानाय जायो आरो।
अ दा आं नोंथांजों नै बे होनो बेरायनाया जोंनि जिउआव मानि थाखाय गोनां आं नोंथांनो बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा आंनो मोनसे मोजां जायग्रा बेरायबा खिन्थाना होदो दाहाय आं नोंथांनो फोरमायखांनायनि उनाव
जागोन दे नोंथां आं नोंथांनो जोंनि आसामनिनो माने गुबुन रायजोआव थांलायला आङो जोंनि रायजोआवनो आसाम बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै आं मा मा जायगायाव बेरायनो हायो।
औ जागोन नोंथां दा आङो नोंथांनो फोरमायसै जेन'बा बे बेरायनाया जोंनि थाखाय मानो गोनां बेरायनाय होनब्लाथ' जोङो जेनबा जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैनाय बेफोरखौनो बुजियो। दा बेयो ओ ओरै जोंनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे गोनां जायनि गेजेरजों सासे सुबुङा मा ओ गोबां बाथ्रा मिथिनो जेनबा बिथांनि साननाय हनाया जौगायो आरो बिथाङा बुहुमाव मा मास बायदि जायगाफोर दङ जेनेबा मा मा मा रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जेनेबा नुथाव नुफेरै बुस्थुफोर दं बेफोरखौ बेनि गेजेराव मिथिनो हायो आरो दा ओ बेरायनायनि माखासे गुबै ओ रों मामोन ओ गुबै मा होनो बेखौ जेन'बा माखासे बेनिफिटसफ्रा जाहैबाय जेन'बा नों फिथाइ मोननायफ्रा जाहैबाय जेनेबा जोंनि ओ मेलेमनि बा जोंनि सोलोंनायखौ बांहोयो आरो बा जोंनि रोंनायखौ बारायहोयो। जेन'बा जोङो बेरायनाय होमबाथ जोङो जोंनि जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनाय बेयाव जेन'बा जोंनि जायगाजों बै जायगानि गेजेराव गोबां माखासे मिलायै माखासे ओ धोरोम हारि बेफोरबायदि हाबनानै थायो जों बेफोरखौ जोङो मिथिलायनायनो मोनो आरोना जेन'बा जोंनि ओ जेन'बा जोंनि जायगाजों बै जायगानि रावजों गिरोबा जों अब्ला मिथिनो हायो जे अ बुहुमाव बेफोरबायदि ओ रावबो दङ। बिदि होननानै आरो जों बेयाव थांबाय थायोबा जोङो बै जायगानि जों खोनाफेरनाय राव रावखौबो जोङो रोंबोयो जेरै जोङो इंराजिखौथ' दा बांसिनानो रोङो। हिन्दीफोरखौ जों बांसिना रोङो बिदि आरो आरो जोंनाव जोंनि ओ जोंनि हारिमु आरो हरै हजोंनि हारिमु बेराद बिदिनो गोरोबलायि दङ जों बेफोरखौ नु नो मोनो आरो दा बिदिनो ओ बेरायनायनि गेजेरजों मा खालामनो हायो जेन'बा जोंङो जोंङो गावनो गाव था थांनानै बै मोनसे हादरनि माखासे रो मिथिनो मोननानै हादरनि बागै मिथिनो मोननानै बेफोरखौ जोंङो जोंनि मेलेमाव सो लानो हायो जायखौ जोङो लेखाफ्राव ओ लिरनायजों मिथिनायजों एसे गोबां गोरोबलायि दङ आरो जेन'बा जों थांनानै नुहैनाया ओ जोंनि फरायनानै मोन्नायनिफाय साबसिन जायनि थाखाय जों मा होनो हायो जेन'बा बेरायनाया जोंनि ओ मिथि हानायबा जोंनि रोंनायनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बेयाव मा जायो जेन'बा जोंङो बेरायोब्ला जोंनि ओ देहा सोलेर बा जोंनि खर'नि ओ दुखु सुखु बेफोरो एसे उम समान थाखोआवनो थायो जेन'बा जोंङो मान से सुबुं सुबुं मानसिनाव जेन'बा जोंनि ओ जिउआव गोबां दुखु खस्थ दङ जायनि गेजेरजों जोंनि साननाय हनाया एखमब सानखोलाय एखमबा सान जायो दा जों बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गैया खालामनो थाखाय जोङो दसे सम बेरायनायाबो जोबोद गोनांथि ओ मानो होनना बुङोब्ला जों जोंनि जायगायाव थानानै थाबाय थायोब्ला जोंङो जोंनि जायगानि बागैल' मिथिनो हागोन जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो गुबुन जायगानि माखासे गोदान गोदान मुवा बेसादफोरखौ नुनानै बा गोदान गोदान ओ आगजुफोरखौ नुनानै बा गोदान गोदान माखासे जायगाफोरखौ नुनानै जेरै हाजो- हाला, दैमा-दैसाफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ ओरैबाद दि समायना रमायना मोनगोन जे जोङो सोरगोफुरियाव थानाय बायदि मोनगोन आरो दा बेफोरनो जेनेबा आरो जोङो बेरायोब्ला जोंनि आत्मबिस्वास बे ओरैबादि गोरा जायो जे ओ नों नों खालामनो हायि बुस्थुखौ नों खालामनो हायो जेनेबा नों थां नों हारसिं थांनो हायिखौ नों सिगाङावनो नों हारसिं थांनो हानाय नङा ना नोङो बिदि बेरायबाय थायोब्ला नों मा जागोन जेनेबा हारसिंनो उदां जेन'बा नोङो नों हारसिं थांनो हागोन। बा नोङो रावखौबो गियालाबानो नोङो जेनेबा नों गुबुन गुबुन हादरनि ओ रावफोरखौनो रोंखागोन नों मिथिखागोन जे जोंनि सुबुङा मा जायो। ओज ओ बेयाव मा मा मोनजाहैगोन बेयाव मा रा-राव रायलायो बेफोरखौ जोङो आरामनो मिथिखानाबो जोङो आराम गियालासे जों थांनानै था-थांनो हायो। आरो मोनसे जेन'बा जोङो बेरायनाया ओरैबायदि जोंनि ओ मेलेमाव मोनसे समायना रमायना महर जानानै थायो जायखौ जों थैब्लाबो बावनो हाया जेन'बा नोङो बाय थांबाय नोङो गोदान गोदान लोगो बानायहैबाय हजों हजोंनि नोङो माखासे एकदमबारे नुथावै बुस्थुफोरखौ नुनानै नोङो एखदमबारे गोमोगोन। गामियाव फैनानै खिन्थाफैनो हागोन जे एरखम एरखम ओरैबायदि दंमोन अब्ला गामिनि सुबुंफ्राव थांनानै नायनो गोसो जागोन आरो बेयो जे नोंजों थैजासे थांफागोन आरो। आरो बिदिनो जोंनि समाजनि गोरोबनायखौ बारायहैयो जेन'बा नोंथाङा नोंथांनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला बै बै नों थांनाय जायगानि माखासे समाज बेफोर गोरोबहैगोन जायनि गेजेरजों मा जायो नों सुबुंफोरनि गेजेराव रायज्लायलायनाय ओ बेफोरो मिलायो आरो। जेनेबा नोंङो नोंखौ मा होनो जेनेबा बै ओ जायगानि सुबुंफोर नोंखौ गोरोबलायनानै थाहोनो हागोन जेरै जेनि गेजेराव नों मा जायो जेनेब्ला ओ नोंथाङा समाजनि मानसिफोरजोंबो गोरोबनानै थानाय हानायखौ नोङो नुनो मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला नों गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला ओ नों गुबुन गुबुन सुबुंफोर लोगो मोनगोन जायफोरनि रायलायनाय जायफोरनि जानाय थानाय ओ जायफोर जोंनि ओ मा होनो बिखौ न' बां बेफोर गोबां गुबुन गुबुन जायो नों बेफोरखौ नों जायगा बेरायबा नों मिथिगोन आरो आरो नोंङो इयुनाव ओरैबायदि सासे सुबुं जागोन जे नोंथांङा नोंनि जायगायावल' नङा गुबुन जायगायावबो नोंङो नोंथांनि जायगा नोंथांनि मा होनो नोंथांनि समाजनि बागै फोरमायनो हागोन जेनेबा जोंनि जायगायाव ओरै ओरैबायदि ओरैबायदि जायो जोंनि जायगायाव ओरैबायदि ओरैबायदि राव दङ। बेखौ नोंथांङा फोरमायनो हागोन थिग बेबायदिनो जोंङो दावबायनायनि गेजेरजों नोंनि समाजनि बागै बा नोंनि ओ उम्म हारिमुनि बागै गुबुन जायगानि सुबुंनोबो नों फोरमायहैनो हागोन जायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि गोरोबल गोरोबलायनाया मोजां जागोन। दा बेबायदिनो जोंङो जायगा बेरायबासो बेफोरबायदिखौ जोङो फोरमायलायनो हायो आरो जेन'बा जोंनि थांना थानायनि ओ मा होनो बिदिखौ जेनेबा थांना थानायनि मिजिंफ्राबो ओ बारायलांबाय थायो आरो ओ थिग बेबायदिनो जोंङो बेरायनांगौ। जोंनि दुखु सुखुनि बावगारनानै जोङो जोंनि जिउखौ मोजां सुबजोंनो दैथायहरनो थाखाय जोंङो बेरायनांगौ बेनि बिदिनो बेरायनाया जोंनि बा सुबुंनि जिउआव मोनसे जोबोद मैखोमै जायगा लानांगौ आरो दा नोंथाङा खोनासंलादों नोंथां? दा ङाव बेनिफ्राय आंङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो जे आंथ' नोंनो खिन्थाबाय बेरायनायनि बागै जेन'बा दा नोंथांङा मोन आंनो मोनसे ओरैबायदि
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दि आंनो बेरायनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि जाबाय बेनि बागै आं थाङो साबायखर बावबाय बिदिनो नोंथाङा बुंदोंमोन बेरायनाय होनोब्लाथाय माने दाबसे गो जाबसे गुबुन दाबसे जायगासिमा बा नायनो थांनाय आरो ना। जोंनो बेरायनाय होनोब्ला जोंनो बेरायनायाव मा मा गोनांथि जायो होनोब्ला जोंनो लोगोसे जोंनो केमेरा नांफागोन ओमफ्रायहाय माने केमेराखौ जोंङो बे जायगानि समायना सावगारि बा नुथायइखौ जोंङो सेबखांनो थाखाय जोंनो केमेरानि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे जे खाथा मानो होनोबा जों बे खाथायाव बे जायगानि सोमोन्दै लिरना लाबोनो हानाय बा इयुनाव बेफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनो हानायनि थाखाय जोंङो बे खाथा नांगोन खलोम नांगोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंङो बेरायनायनि आं नोंथाङा जि आंनाव सोंदोमोन माबे माबे जायगायाव बेरायब्ला मोजां जागोन होननानै बादि आंङो नोंनो फारियै नोंथांनो फारियै खोनथालांनोसै अब्ला जों आं गिबियावनो आसामनि जि आसाम हादोरसानि बेरायग्रा जायगाफोर बेनि बागै आं नोंथां फोरमायसै जेरै जोंङहा काजिरङा नेसनेल पार्क होनाय दं जायखौ जोङो मानास अ सरि काजिरङा हायुङारि हाग्रामा होनना बुंनाय जायो बेहाय नोंथाङा थांनानै माखासे ओ हाग्रानि जिब जुनार बायदिसिनाफोरखौ नोंथां नायहैनो हागोन आरो बेयाव थानाय माखासे दाावफोरनि जिउ खुंनाय बेफोरखौबो नायहैनो हागोन आरो बेयो थानाय रायजो जानाय खाथि खालानि सुबुंफोरजों बिसोरो माबोरै रायजो जाबोगासिनो बिसोरनि आसार खान्थि हारिमु बेफोराव माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिना ला हागोन आरो सोलोंनानै लाबोनो हागोन लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि बे जि नोंथांमोननाव सोलिबाय थानाय आसार खान्थि हारिमु बेखौबो नों नोंथाङा बेसोरजों रानलायनानै बा फोरमायलायनानै बिथांमोनखौ नोंथांनि बागै माने मिथिहोनो हागोन आरो नोंथां बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जों बेहाय थांनानै मा खालामनो हायो जिब साफारि खालामनो हायो बिदिनो मैदेराव गाखोनानै बेरायनो हायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जों बुंनो थाङोबा जेरै गुवाहाटि गुवाहाटियाथ' जोंनि आसामनि मोनसे देरसिन सोहोर होनना बुंनो हायोबा नोगोर। आसामनिल' नङा बेयो फुरा सानजा भारतनिनो मोनसे देरसिन नोगोर आरो जायनि गेजेरजों जोङो माने सा सानजयाव बेरायनोब्ला बे गुवाहाटि जानानैनो थांथारनांगौ आरो ओमफ्राय बेहाय जोङो कामाख्या मन्दिर होननाय दं बे कामाख्या मन्दिराव नोंथाङा बेरायहैनो हागोन गोदोनि राजा फोरनि समावनो लुनानै गालांनाय बे कामाखाख्या मन्दिर जायखौ रुद्रसिंह हौवा फिन होदोंमोन आरो नोंथां बिदिनो बेयावनो खाथि साखाथियाव दङ मोनसे अमानन्द मन्दिर होननाय जाय उमानन्द होननाय जा बेयो जाबाय बुहुमनि मादावनो फिसासिन दैमा दिप जाय जोंनि आसाम हादोरनिजों बोहैबोनाय। ब्रह्मपुत्र बा बुलुं बुथ्र दैमानि गेजेराव दङो बेबायदिनो बेहाय नोंथाङा थांनानै मा खालामनो हागोन बेरायहैनो हागोन आरो बे ब्रह्मपुत्र बा बुलुंबुथुर दैमायावहाय नोंथाङा जाहाजफोर गाखोनानै बिनि माखा खासे माबाखौ नोंथाङा लानो हागोन आरो। जि मा होनो गाखोनानै नोंथांनि गोजोननायखौ लानो हागोन बेनि अनगायै जोङो बुलुं बोथोर दैमानि गेजेराव थानाय देरसिन दैमादिप जायखौ जों बुहुमनि देरसिन दैम दिप होनना बुं मिथिनाय जायो। जायनि मुङा माजुलि बेयाव थांनानै नोंथाङा बेरायहैनो हागोन नायहैनो हागोन बिनि मिथिंगायारि दाथाया माबायदि आरो नुथाया माबायदि आरो बेयाव थानाय माखासे हारि हारिसानि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोरखौ नोंथाङा नायनानै सान सोलोंनो हागोन आरो बिथांमोननि जानाय लोंनायखौ नोंथाङा थांनानै जानाय नो हागोन बिथांमोना माबायदि जायो थायो बेफोरखौ आरो बेयाव नोंथाङा मा खालामनो हायो थांनानै दााव नायहैनो हायो आरो जाय बे माजुलि होननाय बे जिल्लायाव नोंथाङा गोबां बिबांनि दाउफोरखौ नुनो मोनो आरो बायदि रोखोम फोरखौ नुनो मोनगोन बिदिनो जोंहा दंबावो मोनसे मुंदांखा ओ हायुंङारि हाग्रामा जायनि मुङा मानास हायुङारि हाग्रामा बेखौबो इउनेस्कआव वर्ल्ड हेरिटेज साइ मोननाय होनना जोङो मिथियो बेखौ जोङो माने मोसा आरो सनानि सनानि मोख्रा मैदेर आरो मा होनगोन बेखौ ओ अमा थावख्रि बेनि थाखाय जोबोर मुंदांखा आरो बे जोंनि मान सायुङारि हाग्रामाया बेवहाय जोङो दाउ थ्रिलिं होननाय जाय दाउआ गोमालांनो हमनाय दाउ बा बुहुमनि मादावनो मोनसे गोमालांनो हमगासिनो बे दाउखौ जों बेहायबो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बेवहायबो नोंथाङा फैनानै जिब गाखोनो हागोन आरो लोगोसे मैदेराव गाखोनानै बेरायनो हागोन बिदिनो जोंहा फरबद जरा होननाय दं मोनसे वाइलाइफ सेंसुरि बेहायबो थांनानै नोंथाङा मा खालामनो हागोन ओ थसे से गंगोनां गान्दाखौ बेहायबो नोंथाङा नायहैनो हागोन बा नुनो हागोन आरो आरो बेयो मा होनो जोंनि मोनसे सावगारि सेबखांनो हानाय मोनसे जोबोद मोजां जायगा आरो बे सावगारि सेबखांनानै नोंथाङा लाबोनो हागोन आरो बेयाव जि सोलिबाय थानाय बे मिथिं गानि आबहावा बेखौ नोंथाङा नायबिजिरनोबो हागोन बेरायनाया बेल नङा दि नोंथ बेरायनाया थांनानै जायगाखौ नायहैनाय बेल नङा बे जायगाखौ थांनानै नायनायजों लोगोसे बेनि आखुथाय सोमोन्दै आरो बेनि माखासे खारिथिफोरखौ बु बुथुमनानै नोंथाङा लाबोनाय बा मोनथिनो हानाय आरो गुबुन सिगाङाव फोरमायथिनो हाफिनायखौसो जोङो थार बेरायनाय होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा गोबां जायगा दं जेरै शिबसागर होननाय जायगा शिबसागराथ जोंनि मोनसे आसामनि रायजो खुंगिरि आहमफोरनि मोनसे जायगा आरोना बेयाव जि राजथावनि होनना बुंनो हायो जोङो बे शिबसागराव बेहाय जोङो मोनसे रंघर होननाय दं जायखौ आहम राजाया लुलांदोंमोन बेनिफ्राय मोनसे तालाथाल घर होननाय दं आरो बेहायबो हांनो हागोन आरो माखासे गोदो गोदायनि मन्दिरफोरखौ बेहाय लुना दोननाय दं आरो जेरै शिब दल होननाय बेफोर खौबो बेवहाय नुनो मोनगोन बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ हायुआरि हाग्रामाफोर दङ जेरै नामेरि हायुआरि हाग्रामा बा अरां हारि ओ हायुआरि हाग्रामा बिदिनो ओ सिखना जोहोलाव हायुं बे हाग्रामा बिदिनो बायदिसिना हायुंङारि हाग्रामायाव नोंथाङा हाबनानै जोंनि बे